ओ खोनादों नोंथां खुलुमबाय।
औ औ नोंथाङा ओ मा खालामबाय दंङ दा?
औ नोंथां आंथ' दा ओरैनो दंथायो।
औ नोंथांखौ ओ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे खोथा ओ सावरायनो थाखाय हरदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
औ। ओ बिदिला ओ नोंथांनि ओ नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव ओ फाथ फाथो आबाद आरो गुबुन गुबुन आबाद गौ माबायदि मावो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओ आबाद बुङोब्लाथ' जोंनि जायगायाव फाथोल' नङा। गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो ओ बेनि मादावनो जोङो ओ गुबैयै नुनो मोनो माइ आबाद। माइ आबादानो गासिबो मावफ दङो आरो गासै रायजो राजायानो। बेनिफ्राय जोङो फाथो जेरै नोंथाङा बुंबाय फाथो बेनिफ्राय जोगोनार पानि लााव। बेनि उनावहाय जोंहा दङ ओ लेस्रा भिन्दि मैथा। लोगोसेनो मेसें बोथोराव जोंनिया ओ बेसर आबाद बेनिफ्राय आलु। ओ बेनिफ फ्राय फान्थाव गोखै बायदि रोख फांनि आबाद मावनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ।
बेदि उनावहाय ओ नोंथांमोननि जायगायाव मा मा आबाद मावो नोंथाङा बेख खोन्थानो हागोन नामा एसे ?
औ हागोन नोंथां ओ जेनेबा जोंनि ओ गामि एबा ओनसोलावथ' गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं गायनाय जायो जेरै दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनोमबा नोंथां दा दैज्लां बोथोराव बिदिनो ओ जिंखा प दल बिदिनो लेस्रा भिन्दि बिदि आबाद मावनायखौ नुनो मोन्दों आरो नों गां बिबदिनो लावफोर मावनाय खौ ओ नोंथांनो ओ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलावबो ओ फाथो आबाद मावो जानो हागौ नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां मावो गोबाङानो मावो आरो गोबाङा आनो मावाबो ।
औ नों थाङो आं फाथो आबाद मावनायनि बागै एसे फोरमायनो सानदों नोंथां फोरमाय जागोन ना?
अ ह फाथो आबाद मावनायखौथ' आंबो गोबां रोंगौथि गैया थेवब्लाबो आंनि मि थिनायाव आङो जाबायदि आं मिथियो बेखौ एसे बुंनोसै
औ बुंजागोन नोंथां ।
औ ओ गिबियावनोथ' जोंहा आबादखौ फोनो थाखाय बेगर खौ नांगौ जायो नङाहोमबा बे बेगरखौ जोङो बायनानै बा ओ गावबो न'आवनो थियारि खालामनानै लानो हायो फाथो जितु फाथो फां रानायनि ओ बेगरखौ बुथुमना दोननानै फोरानना दोननाय जायो आरो । फोरानना दोननानै बेखौहाय जोंहा औ । बेखौ ओरैनोथ' जोङो फाथो बेगरखौथ' हालौनानै फोनानै लानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ फोनानै लानानै बिनि उनावहाय माखासे साननि उनावहाय फाथोआ रजायो आरो। फाथो बिफाङा रज'यो। औ बेयो रज'नानै एसे देरब्लाथाय जोङो बेखौ ओ गोरलयाव मैगंबो जाजायो थोंजोङै जोङो ओ सोरबाया औ मैद्रु संनानै बा एवनानैबो जाजायो फाथो बिलाइया। औ बेनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय जोङो फाथोआ जेब्ला रायो रायोब्ला बेखौ ओ बिलाइखौ खानानै फोराननाय जायो आरो खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ हेलौ हेलौ